नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दंना नोंथां ए नोंथांजों आङो दैबानानि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों नोंथां हागोनना नोंथां
बिदिबा बिदिबा आंनो जाबायानोसैना मा होनो नोंथां
औ
ओ नोंथां दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोरबो गोबां अखा बांखा हानायनि जाहोनाव जोंनि जायगायाव दैबाना लोमफैजोबबाय दैबाना लोमनायनि लोम दैबानानि निफ्राय बारगरनो थाखाय नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा दैबानानि दैबानायाव बारग'नो थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
औ
दै बानायाथ' दायो गोबां अखा हानायजों जायो नाथाय दा दा बे बोथोर समाव दाबायदि दा सोलिबाय थानाय समाव दङ बांद्राय गोसा दुंनायनि एसे टाउनावहाय दैबानाया एसेबां जाथ'वाखै आरो जोंनि हालामावहाय नङा होनबा नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
दाथ' जोंहा अखा बांखा हानायनि जाहोनाव बिराद गोबां गोबां दै बाना जानानै थांबाय दै बानायाव गोबां सुबुंफोरनि न'फोरा सिलिंखार जाबाय सोरनिबा आबाद फोथारा सोरनिबा माइ गायनाया बु बुखारलांजोबबाय। दा नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा ओम फंनैसो बुंनानै होगोनखौ आं आसा खालामबाय नोंथां
दैबाना अखा हानायजों लोगोसे बान्दो बान्ला उसिनानै जायो। मानोना जोंनि बान्दो बान्लायाव दाखोर दाला बायदि गारनानै दैया थांनो लामा गैया जानायनि जाउनाव दैयाबो बांद्राय अफार जानानै दै दैबाना जानो हमो दैबाना जानायजों लोगोसे दाावमा दाउसा गोबां गोबां जिब जुनार आरो बायदि आबाद फोथारफ्रावबो गोबां लस माने गोबां खहा जानो जायो जोंनि सुबुं माहारिया जुनारफोराबो गोबां खहा जानो जानो जानो हायो।
नोंथाङा एसे मोजां रायजलायलायलाय मगलखौ खाथियाव लानानै नोंथाङा एसे रेसपन्स होना रायलाय नोंथां हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथाङो दाथ' नै दा बे दैज्लां बोथोरनि समावथ' गोबां दै बाना बा फैबाय दैबाना फैनानै गोबां सोरनिबा सम्पतयानो धोन सम्पत लस जाबा य सोनिबा गायग्रा हाया गोजाननिफ्राय हाजोनि ओमफ्राय दै बाना फैनानै बुखार जालांबाय सोरनिबा माइ माइ गायनाय हा बुखारलांजोब्बाय सोरबा खायफायाबो गोरिब गुन्द्रा जालांबाय जायनि थाखाय बेफोरनि जाहोनानो जाबाय दै बाना माने मानो होननानै बुंङोब्ला दैबाना गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जादों हमना ला हमना ला जोंनि जोंनि जायगायावनो गोबां दैबाना हाजो खरनिफाय दै बाना फैनानै जोंनि न' बां एबा बारि बालाफोरखौ सिलिंखार खालामजोबबाय थानो थाखाय न' गैला न' सिं मानि दै लोमजोब्बाय दा बेफोरनि बागै नोंथाङा फंनैसो बुंगोन नामा नोंथां
बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि जोंनि एरियायाव दै बानाया
गोबां जादोंबाबो जोंनि दा एरियायाव बहुद खौनो खम नुनो मोनो मानोना जोंनि बेयाव गामियारि ओनसोलाव दैबानानि बांद्राय दैबाना जानायखौ नुनो मोना आरो दाथ' ओ
सान्दुङा जिबायदि दुंथायाव दावखोगासिनो जिबायदि दुंथाय दंगासिनो बेनि थाखाय दै बानायाबो एसेबां जाथ'वाखै खै
औ
दैबाना जादोंब्लाबो गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगा जाय जायफोरबायदि जायगायाव दैबाना जादों बैफोरबायदि जायगायाव दंग' दंग' दैमा दैसा खाथि खालायाव गैया दै थांनो थाखाय लामा गैया बैफोरबायदिनि जाहोनाव दै बानाया जानो हमदों बेफोरबायदिनि जाउनाव दै बानाया जागासिनो दङ दैबाना जानायजों लोगोसे सुबुं माहारि थांलाय फैलाय दावबायनाय लामा हान हान्थिनाय गोबां खहा जानो खहा जागासिनो दङ दैबानाजों अबेबा जायगायाव दैबानाजों गोजान गोजान थांनाय लामा रेल साइथिं बायदि बायनाय बायदिखौ नुनो मोनगासिनो दङ नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दै बानाया जोंनि थाखाय माखासे मुलाम्फा आरो माखासे खहा खालामो दैबानाजों दैबानाजों जायोबा जोंहा माखासे फुलुं खुरनानै हासारबो लाबोयो नाथाय बायनाय आबाद फोथारफोराव गोबां आबादफोरखौ खहा खालामफैयोबो बेजों लोगोसे नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा आं फंनैसो बाथ्रानि नोंथांनि फ्राय मोनसे मोनसे बारनि साउड फैबाय थादों नोंथांखौ अन्नानै बन्द खालिमनानै जाहाथे बे खम समनि गेजेराव एसे मोजाङै सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
दाथ' जोंहा गोबां दैबाना जादों नोंथां नङा हब्ला दा दैबाना जों जोंनि एरियावबो जाखांबाय दा नोंथांनि एरियायावबो दैबाना जों भुगिनांनाय एबा दैबाना जोंखौ नोंथाङा नुफेरदोंना नुफेराखै नोंथांनिसिम नोंथांनिफ्राय मिथिना आसा थाबाय नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ दैबाना जों बुखारजानानै दैबानाखौ होबथानोब्ला जोंहा मा मा राहान्दा खालामनांगो बेखौ नोंथाङा फोरमाय नो हागोन नामा नोंथां
दैबानाखौ होबथानो थाखाय जोंहा
दे बुं नोंथां
दैबानाखौ होबथानो थाखाय जोंहा गोबां राहा दङ बिफां लाइफां गायनायजों लोगोसे
बिदिनो दैबाना होबथानायखौ माखासे मिसिन आगजु बाहायनानै बा स्लुइस गेट फोर बाहायनानैबाबो दै बानाखौ हथानो हायो बान्दो बालाफोर खौ गोजौ गोजौ होनानै बा बान्दोनि गेजेराव स्लुइस गेट बहायनानै दैखौ दाबसेथिं हगार हरनो हायो।
औ
गारालासिनो दैनि लामाखौ होथेयालासिनो जोङो दै लामाखौ साफायै लाखिनाङो अब्लानो दै लामाया जोंनि दै लामाया गावनि लामाजों थांनो हनब्लानो जोंनि दैबाना जोंनि एरियायाव दैबाना जानायखौ खम नुनो मोनो।
औ दा जोंनिखिथ' दैबाना जानानै गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ जायनि थाखाय जायनि थाखाय न'खर न'खर न'खर खुंनो थाखाय गोबां खस्थ' जाबाय दै दै बानायानो लोमजोबनानै न' बां लोमजोबबाय जेब्ला जों मायाव थानानै मायाव न'खर संसार खुंबाव नो नोंथां थिग बेनिखायनो जोंनिखै दै बाना खौ होबथानो थाखाय ओरैबायदि राहा खालामनांगौ जे राहाफ्रानो जादों गिदिर गिदिर बान्दो थेनानै लाखिनांगोन नोंथाङा दा बावैसो बुंनानै थांखांबाय सुइसकाइद खालामनांगौ नि गोनांथिफोर बेफोर नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो नोंथाङा बेफोरदि खालामब्लासो जोंहा जोङो दै बानानिफ्राय रैखा मोनगोन एबा दै बानानिफ्राय बारगोन नङा होमबा नों थां
औ नंगौ नोंथां
दा बिदि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां दैबाना बारो बा दैबाना जायो बे दैबाना जानाय बां सिनानो बांसिनानो जोंनियाव दै बानाया दैज्लां बोथोराव जायो मानो होननानै बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां अखानि बिबाङा बारा फैयो अखा हाया अखा अखा अखा बांखा हायो जायनि जाहोनाव जोंहा अखाजों अखाजों भुगिनांगौ जायो जोंनिखै लामा लामा थाबायनो थाखाय गोजान गोजान फरायसालिफोराव थांनो थाखाय जोंहा लामाखौ दै बानायानो खुरखा जोब्बाय अब्ला जोंहा माजों थांबावगोन नोंथां दा नोंथाङा दैबाना दैबाना जों बायनाय दालां लामाफोरखौ बायबा बानायनो थाखाय राहाखौ फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा हा
औ हागोन नोंथां
औ बुंना हो नोंथां
दैबानाजों बायनाय माखासे दालां दुलांफोरखौ जोंनि साखाथियाव थानाय हेफाजाब होगिरिफोरा माखासे हेफाजाब होनांगोन बेजों लोगोसेनो
दाथ' जोंनि सरखारनिफ्राय बायदि सरखारा गोबां राहा हगारो सरकारा गोबां राहा होयो नङा होनबा सरक सरकारनाव जोङो बे बेफोरबायदि राहाखौ बिनानै जोङो बैफोर दालांबायनायफोरखौ बानायनो जुक्ति जालायलायनांगौ
औ नोंथां
नोंथाङा एसे गुवारसिनै फोरमायनानै होसिनदो बेनि बागै
औ नोंथां आं फोरमायनो सानदों दे नोंथांनो जोंहा जोंनि एरियायावनो जों जोंनि जायगायावनो जों नुदों जे जोंहा दालां दै बानाजों गोबां गिदिर गिदिर दैबानाजों हाजार जोंनि बानायनानै दोननाय लहानि दालांफोरानो बायलांजोब्बाय नाथाय बेखौ जोंनि बर'नि बर' रायजो राजानि लिदार गिदिर गोलावफोरा बानाय नायनानै बानायना होफिनगोन आं मिजिंथियो नोंथां दाथ' नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां बे एसे एनै समखिनियाव लोगो मोननानै नोंथांखौ जोबोर जोबोर गोजोननाय मोन बाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथां
औ नोंनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां
बिदिबाना नोंथां
औ दे नोंथां उनाव लोगो मोनसिगोन
थां औ